मा नांगौ?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
नोंथाङा सम दंना।
औ दङदे।
सम दङब्ला नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
औ औ औ।
आयदायानो जाहैबाय ओ नोंथां गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोल बा सोहोर ओनसोलनि बागै एसे नोंथांजों सावरायगोन नोंथाङा
औ जागोन दे औ।
फोरमायब्लानो जाबाय आरो आंबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायगोन। बिदिब्ला जागायनोसै आं नोंथां।
ओ गामि ओनसोल होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय
औ
खौनो माने बुंजायो बेवहाय माने जोङो गामियाव थानाय सुबुंफोरा माबोरैहाय जिउ खुङो बा माबोरै थायो होननानै बुङोब्लाथ' ओ गामियाव थानाय सुबुंफोरा बांसिनानो जोंनिया ओ आबाद मावनानै जिउ खुङो। गोबां दुखु खस्थ'
खस्थ' खामनानै बिदिनो जिउ खुंहोननाय जायो आरो ओं।
माने जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा थांना थानायनि गाहाय ओ राहायानो माने आबाद मावनाय आरो ना
आबाद मावनाय ओं।
बिदिनो मा आबाद मावो होनना बुङोब्लाथ' जोङो गाहायै दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद आबादखौ मावनाय मानो होनोब्ला जोङो माइ आबादखौ मावनानै माइनिफ्रायनो माइरं मोनो बेनिफ्राय ओमफ्रायनो जोङो ओंखाम जायोना औ बेबायदि
माइ आबादल' नङा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो माइ आबादखौ मोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ जेनेबा मेसें बोथोराव माइ आबादखौ हाखांनायनि उनावहाय मेसें बोथोरावहाय बिदिनो ओ बेसर गायनाय जा जायो जुखाम गायनाय जायो औ खुसेर आबाद मावनाय जायो आबाद आलु बायदिसिना माने जा हायो माने जे ओ माबायदि हायाव मा आबाद जागोन बेखौ माने जोङो नायनानै बेयावहाय माने जोंओ आबाद
औ मावनाय जायो आरो उम
बिदिनो जोंनिथिंजाय दा माने दैज्लां बोथोर बोथोरावहाय गाहाय आबाद होनना बुङोब्लाथ' जो जोङो ओ माइ आबादखौनो होनना बुंनांगोन नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लां बोथोर बोथोराव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ जोंनिखिदाथ' ओ इदिनो बांसिनानो माइ गायो ओमफ्राय खायफाया आरो इदि हा गैयैफोरा बिदिनो बारिफोराव एसे एनै हा थानायफोराव बिदिनो मेगं गं गायना जायो जेरै पटल पटलाथ' आइदिनो दैज्लां बोथोराव मार थाइखायो नङा होमबा
औ औ
बिदिनो औ बिदिनो पटल जिंखा आरो बि बिदिनो फान्थाव ओ भिन्दि बिदिखोनो बानलु औ बोथोर लाना बोथोर आरो बानलुआबो थाङो आरोना इदिनो ओम दैज्लां बोथोराव बांसिनानो बिदि मैगंखौ गायनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंनिखि आरो ओ दैज्लां बोथोराव बिदिनो बांसिनानो ओ हालेवना जायो माइ गायना जायो बिदिनो आरो जोंनिखिबो बिदिनो मावना जायो आरो आरो ओ मेसेङावथ' मेसेङाव दाथ' जोंना बिदिनो हाफोराबो गोरान इदि जायो नालाय
औ औ
ओं बिदिनो जोंना ओ इदिनो मैगं गोथांफोरखौ फोना जायो आरो बेयो बान्दा कबि बेफोरखौबो फोना जानाय जायो आरो
औ मानो होनब्ला जोंनि जोंनिथिंजायनि हाया गोरान जायोना नों थां बेवहाय माने बेफोरखौ माने गायना मोनजानाय जायो आरो
उम
बिदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराथ' गासैबो बिथिङावनो माने आखा फाखा जानायखौ खौ जों नुनो मोनखायो नालाय नोंथां ओ बिदिनो हिन्जावसा बा हिनजावफोरनि बेलायाव होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोंङो बिदिनो दानाय लुनाय
औ
लुनाय गायनाय
बिदिनो जेरावबो आखा फाखा औ जेनेबा दा दैज्लां बोथोरावहाय माइ गाय गायनाय खोथिया फुनाय औ बिदिनो माने हौवाफोरजोंनो समान समान माने फोथाराव थांफानानै बिसोरबो माने खस्थ' खालामनो ना मावखानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ बिदिनो जेनेबा न'ख न'खर संसारखौ सालायलांनो थाखाय आरो बिदिनो जोंनि आइजोफोरा ओ जिब जुनार फिनानै न'खर न'खर जिब जुनार फिनानै बिदिनो एम्फौ एम्फौ फिसिनानै माने गोबां औ जिउ खुंङो आरो नोंथां। जेरै हाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ लाथा एम्फौ फिसियो आरो बिदिनो जि दायो। आरो आरो बिदिनो दाउ, अमा, मोसौ, बोरमानि औ बिदिनो फिसियो बा बेखौबोथ' मोनसे आबादखौनो होननांसि गोन बेबोथ' आबावनो गोलैयो। माने बेफोरबायदि खालामो आरो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो न'आव मोसौ लानायाबो गाहाम मानोना जोंङो ओ जे ओ मैगं थाइगं बायनानै जायोबा बिदिनो माइ माइरं बायनानै जायोबलाथाइ जोङो गुबुननि बायना जायोब्लाथाय जों जोंङो मा ने बिदिनो गोबां ओ रासायनारि हासार बायदिफोर होनायखौ जोंङो मोन नो ओ बिदिनो जिहेथु जोंङो न'आव था न'आव मोसौ थायोब्ला न'निनो लकेल गोबोरखि बा गोबोर हासार जाय खौ बुंङो बेखौ माने जोंङो आब आबादाव होनानै माने ओ आबादखौ मोजां खालामनानै माने जोंङो ओ मोन आबादखौ मोजांङै मोननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
उम उम
बिदिनो जोंनि ओ गामिनि बर' आइजोफोरनि ओ सि दानाय लुनायाथ' गोबां रोखोमनि थायो। जेरै ओ दख'ना दायो दख खनायाबो बिदिनो मोननै रोखोमनि थायो नोंथां। औ जोंनि आइजोफोरना। बिदिनो ओ मोनसेया जाहैबाय लांगा दख ख'ना जायखौ बुंङो। आरो मोनसेया जाहैबाय अग्रं दख'ना बे लांगा दख'नाखौ जोंङो। ओ बांसिन सुबुंङानो माने जोंनि बर' आइजोआनो माने ओ न'आव थानायाव गाननाय जाया। बेखौ न'नि बाहेरावहाय अबावबा थांङोब्ला बा आलासि जानो थांङोब्ला औ बेखौ माने गाननाय जायो। आरो न'आव खामानि दामानि मावनाय याव जोंङो गानो थाखाय अग्रं दख'नाखौ बाहायनाय
अग्रं दख'ना उम ओं ओं।
बेफोरखौ माने जोंङो जोंनि बर' आइजोफोरा माने गाव आखाइजोंनो न'आवनो दानानै बानायनो हायो आरो नोंथां। औ औ आरो बिदिनो ओ जोंनि आइजोफोराथ' बिदिनो अमा दाउ फिसिनायाव अखा फाखा अमा फिसिनायावथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा थायो। मानो होननो बुंङोब्ला अमा फिसिनो थाखाय जोंङो गुन्दै नांगौ जायो। आरो बे उम अमानो जोंङो जे दाना बा अफ्रि जे जुमाय माबा औ औ जौ गोराननिफ्राय जे मोनो अफ्रि आरो बिदि दिनो ओ हाग्रानि मैगं थाइगं थास' बायदिखौ जोंङो हानानै माने रुनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बि दिनो जों गामि ओनसोलाव थायोब्लासो बे बेफोरबायदि ओ खौ मावनो हाबाय नाथाय जोङो नोगोर ओनसोलाव बा नोगोरनि बिथिङाव नायोब्लाथ' जोङो बेफोरखौ नुनो मोना ना नोंथां।
औ नंगौ। जेरै टाउनफोराव औ
औ माने टाउन ओनसोलावहाय औ खोनादों नोंथां। माने टाउन ओनसोलावहाय जों हा जायगानिबो आंखाल बिदिनो थानो थाखाय माने गोबां जायगा गैया आरो बिदिनो बारहावा बा आबहावानि बिथिङाव नायोब्लाबो जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि गामि ओनसोलनि बारहावाजों ओ बिदिनो ओ टाउन एरिया बा टाउन ओनसोलनि बारहावाखौ जोङो माने गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोल होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं माने न'निफ्राय ओंखारबानो बिदिनो जेरै ओ बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर बिदिनो ओ गोसो बायदि माने मोजां जोङो अक्सिजेन मोननो हा हायो गोग्गो बारहावा मोननो हायो जायखौ बुङो औ औ औ आरो टाउन ओनसोलाव थाङोब्लाथ' जोङो गोबां बिदिनो जायगा गैया जेरै आ आगान होनो जायगा गैयि जायो न'नि सायाव न' बिदिनो बिसोर थाखो थाखो न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो हायाबो गोबां गैया बिदिनो बारहावायाबो मोजां नङा आरो माने मा होनो गामि ओनसोलाव थानाय बारहावाया टाउननिख्रुइ एसेबाबो मोजांसिन आरो नोंथां मानो होनोब्ला गामि ओनसोलाव एसेब्लाबो औ एसेब्लाबो गारि मथर खारनाया एसेब्लाबो खम बिबांनि जायो आरो जोंना ओनसोलावहाय बिदिनो गेदेर गेदेर दारिमिनफोरखौ बारा फसंनायखौ जों नुनो मोना। ओ माने टाउन ओनसोलावहाय जोङो गेदेर गेदेर दारिमिन फसंनायेर ओ कलकारखाना बायदिफोरनि फ्राय जोङो माने गाज्रि
मोनामनाय बा गाज्रि उखुन्दै ओंखारोना बेफोरो माने बारहावायाव गोरोब नानै माने बारहावाखौ गुबुंले खालामनानै माने ओ जोंनि सुबुंफोरा माने थाब थाब बेराम आजार जा जायो बुंनो थाङोब्लाथ' जौगानायाव गोबां बिथिङावनो जौगानाय मानोना
औ
बिसोरो गोबां बिथिङावनो जौगाखानाय थेवब्लाबो माने बारहावाखौ नायनो थाङोब्ला ला गोबार हावाखौ जोङो नुनो मोना आरोना नोंथां
औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे।
नोंथाङा नोंथाङा टाउनाव थांफेरबायनाा टाउन ओनसोलावहाय
अ आङो टाउनावथ' बिदि थाफेराखै थानाय थेवब्लाबो आङो बिदिनो थांबाय आरो
औ औ नोंथाङा औ औ नोंथाङा नों औ नों
जेनेबा सोहोर बा टाउनखौ साबसिन मोनो ना गामि ओनसोलखौ साबसिन मोनो
औ औ आंथ' होनो थाङोब्ला आङो टाउननि स्राय गामिखौ मोजांसिन मोनो आरोना मानो होनबा ओ बिनि जोंनि थानाय आरो बिदिनो बारहावाय फोरखौ आं मोजां मोनो आरो जोंनि गामिनिसाय बिदिनो जोंनि गामिनिसाय टाउननि साय जोंनि गामिया बोयनि एसे मोजांसिन जायो आरोना
औ औ मानो होनोब्ला जोंहा औ खोनादों मानो होनोब्ला ब्ला जोंहा गामि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ न'खरजों लोगोसे न'ख न'खरनि खाथि खाला गामिनि बिदिनो भाय बाहागि खुरमा गासैजोंबो माने ज' गोरोबलाय नानै रंजानाय बाजानाय थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय नाथायबा जोङो टाउन ओनसोलाव थाङोब्लाथ' जोङो बेवहाय माने गोबां गुबुन गुबुन सुबुं फोर लोगो मोनगोन ओ बिदिनो जेनेब्ला ओ सिनायनायबो मोनगोन सिनाय मोनगोन नाथाय गोबांखौनो जोङो सिनायै सुबुंफोरखौ लोगो मोनो अब्ला फाय जोङो माने गोरोबलायनो बा रायलायलायनाय एसेब्ला एसेब्लाबो गोब्राब जानानै फैखायो औ बेनि थाख खायनो माने जोङो मा ओ गामि ओनसोलाव माने साबसिन जानायखौ जों नुनो मोनो। गासैबो बिथिङावनो नायोब्ला माने ने जोङो गामि ओनसोलखौ साबसिन मानो होनोब्ला जोंहा ओ टाउन ओनसोलावहाय जोङो ना दैबाना जाब्लाबो जेरै दा हमनानैला दि गुवाहाटियावनो दा जेनेबा बे माने जोंनि आसामनि मादाव बेवहाय माने गोबां दैबाना जाफ्लेबाय थायो बेवहाय माने औ थांनो थाखाय माने दै थांनो थाखाय दैनि नाला मोजां मोनसे गैया बेवहाय माने सुबुंफोरा बाराद्राय जाबाय बार हावाया गाज्रि जालांबाय जाबोर जोथोर औ जाबोर जोथोर गारनायफोरा गोब बां जाबाय माने ओं औ बेवहाय माने थांनो बा ओंखारनो थाखाय लामा गैला दै थांनो थाखाय दै सोरखि लांनो थाखाय बेवहाय माने जायगा मोनला बेनिखायनो आंबो सानो आरो नोंथां माने आंनि हमदांनाय मथेब्ला माने आं आं सानो आरो आं मोजां मोनो जे टाउननिख्रुइ माने गामि ओनसोलानो बयनिख्रुइबो साबसिन जायो आरोना जों सुबुंफोरनि थाखाय औ। औ मानो होनोब्ला जों गामियाव थानानै बयबो औ औ औ औ नंगौ। गौ नोंथां नाथाय ओ खायसे सुबुंफोरनि साननाया ओरैबायदि जे
उम। उम। औ।